अ खोनाबायना नोंथां गोजोन बेलासि नोंथां।
नोंथांसिमबो गोजोन बेलासिनि गाम हालनायखौ बावरनाय थाबाय नोंथां।
अ दा नोंथांा जोङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसाद बा बिफां लाइफां बा औवाखौनो होन बा बिफां लाइफांखौनो होन बेफोरो जोङो मा मा बानायनानै जोंनि बर'फोरा जेन'बा सोलियोमोन बा मा मा बानायोमोन बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायथिनोसै जोङो औवाजों माबोरै मा मा दानाय लुनो बा हेबनो हायो बेनि सोमोन्दै आरो नोंथां गिबियावनो जोंहा औवाखौ बांसिन फ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा गावबाागाव बारि बागानफोराव बा गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो औवाया जोंहा गोबां रोखोमनि दं। जेरै बुंनो थाङोब्ला माखाल गुरखा जावथि बिदिनो ओ बिजलि बेफोरबायदि औवाखौ जों मोननो थाङो आरो। आरो जोंहा गावबा गाव रोखोम रोखोम गावबागाव गावबाागाव औवा दं आरो थिगबायदिनो जोङो माखाल माखालखौ जोंहा बायदि रोखोम हाबायाव बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै न' लुनायावबो जों बाहायो बा माबा मोनसे जेवरा हेबनायाव जों बाहायो बेबायदिनो जोंहा मा बाथौ बाथौ दुमनो थाखाय बा बाथौनि बेरा दुमनो थाखाय जोङो औवा माखामखौ बाहायनाय जायो बे बाथौ दुमनो थाखाय जोंहा थसेल' औवा माखाल बे थसेल' औव माखालखौ जोङो बाथौखौ दुमनानै बे थसेल औवाजोंनो दिहुननाय जायो आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बेल' नङा जेरै खबायाइ बे खबाइआ मा होनोबा जेखायनि लोगोबो जों बुंनो हागोन बे खबयाव जोंहा जोङो जे नाहा मैहया अब्ला जोङो बेहाय बेखौ लांफानानै बेयो जोंहा जि मोननाय खांख्राइ साम'ना बेफोरखौ जोङो बे खबयावनो लानाय जायो आरोा नोंथां आरो जेखाइ बे जेखायखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो बे जेखायजों जोंहा मा ना हमनायाव बे जेायखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। जेखायखौ जोङो मा खना फाराथाम महरनि खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामबावो बुंनो थाङोब्ला जेंगाय जायखौ जों खादाबो बुङो बे खादाखौबो जोङो औवाजों गल हेबनानैहाय खालामनाय जायो आरोना नोंथां आरो थिउ बेदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दं संग्राय सान्द्रि बे संग्रय सान्द्रिखौबो जोङो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो सं्राइ सान्द्रिखौ जों मायाव बाहायो हबा जोङो माइ जावनाय माइरं जावनाय बा बायदि रोखोम जसनि मुवा बेससाफोरखौ जावनायाव जोङो बे संग्राय सान्द्रिखौ बाहायनाय जायो आरो आंथां आरो जोङो संग्रखौ जावनायाव बाहायो सान्द्रिखौ बे सालिनायाव बाहायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो जेरैहाय माखासे मुवा बेसादफोर जोङो हिसान दानायाव नांगौ जानाय माखासे गनथि गनला बेफोरखौ जोंबो औवानि बेायनो बानायनाय जायो आरो जोंहा न' लुनाय बे नु लुनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो गोदोनि सुबुंफोरा मा उखुम बा मुदा खालामनो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा जोंओ कटखौनो बाहायो अब्लाबो जों बिल्डिंफोर पाखक्कानि न'फोर लुनायाव जोङो औवाखौ बिनि मददगिरि महरै बा हेफाजाब होगिरि महरै जोङो बेखौ खौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां उनावहाय बेखौ बोखारफिननाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा औवाजों हासिब हासिबफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो माखासे जे मैगं थाइगंनि बैसां होनाय बे बैसां होनायाव जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय जोङोओ लावनि बैसां खुमब्रानि बैसां बा बायदि रोखोमनि बैसां खालामनायाव मैगंफोरनि बैसबां खालामनायाव बे औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो जोङो मा औवाखौहाय बुंनो थाङोब्ला दाउ अमा गन्द्रा लुनायफोरावबो बाहायो। बेबायदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि जेवरा होनाय मैगं थाइगंआव जेवरा होनाय माखौ बुङो होनोब्ला जोङो मैगं थाइगंखौ जिब जुनारनि बासायनो थाखाय जोङो जेवराखौ हेब- हेबनाय जायो आरोना बे बे जेवरा हेबनायाव जोङो बांसिनानो खुन्था महरै जोङो ओ जे बुरखा औवा बेखौ बाहायो आरो खामि महरै जोङो माखाल औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोबा जोंहा बुरखा हा औवाया एसे मथा बा रोजा गोरा आर ना नोंथां आरो जोंहा मा? माखाल औवानि गुदि बाहागो एसे गोरा जायो ओमफ्राय रोजा जायो आरो बिदिनो एसे गोजौनि बाहागोआ मा जायो एसे गोबा जायो जायनि थाखाय जोङो बिदिखौ बाहायनायखौ जायो आरो ना माने गावबा गाव रोखोम गावबागाव आलदा आलदा जोङो बाहायनाय जायो। थिगबायदिनो जोंहा बिजलि औवा बिजलि औवाजों जोंहा बायदि रोखोमनि हाबाफोर मावनाय जायो। जेरै फिसा फिसा माबा माबि बानायनायावहाय जों बिजलि औवाखौ बाहायो आरो। बेबायदिनो जोङो औवाखौ जोङो बेफार फालांगि बा ओ फानहरनानै जोङो रां आरजिनोबो हायो। बे औवाजों मा खालामनाय जायो होनना बुङोब्ला जोंहा खागज बा लेखा बिलाइ खालामनाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो बिनो जोङो औवाखौहाय न'फोराव गायनानै बा औवानि बागान बा आबाद मावनानै जोङो न'खर संसार खुंनोबो हायो आरो नोंथां। औवाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोराव जोंहानि जोङो बाहायबाय थानायखौ जोङो नुयो थिग बेबायदिनो जोंहा औवाखौ मा खुन्था महरै बाहायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बा मोसौ खाहैनो जोंनो खुथिया नांगौना बा बोरमा खाहैनो जोंनो खुन्थिया नांगौ बेफोरखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां। जोंहा औवाया गोजौ हारिनि मोनसे लाइफां बा गांसो हारिनि लाइफां आरो बेखौ जोङो बिफां होनना बुङा लाइफां हारिनिसो बुंनाय जायो। बा गांसो हारिनि लाइफां होननानैसो जोङो बुंनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा औवानि जे गाजा औवा बुर अखानि गाजा बेखौ जोङो जानाय जायो जायखौ जोंङो औवा मेवाइ होननानै बुङो। बेखौ ओंख्रि संनानैबो जानाय जायो आरो नोंथां थिग बेनोसै नोंथांनिसिम जे औवानि माखासे मुलाम्फाफोरखौ फोरमायथिनाय नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै माबा मोनसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा जोंहा जोंनि मिथिंगायावनो गोबां रोखोमनि जों मुवा बेसाद मोनखायो जायखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे मददखौ जों मोननो हायो दा बिदिनो नोंथाङा ओ औवानि बागै फोरमायलांबाय औ नोंगौ सैथो जेन'बा जों औवाजों गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ नांगौ रोखोमनि मुवाफोरखौ जों बानायना लानो हायो आरो जोंनि बर'फोरहा बेजों मोनसे जोबोद मोजां सोमोन्दो दं औवाजों मानो होनना बुङोब्ला जोंना आसामा आसाम हादरसाया ओ औवाजोंनो औवानि थाखायनो मुंदांखा मानो होनबा बेयाव गोबां रोखोमनि औवाखौ जों मोननो हायो आरो दा
जों हौवा नङा जोंनि
माखासे बिफां लाइफांफोरबो दङ जायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेससाफोरखौ जोङो दिहुनना लानो हायो आरो। दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो जेन'बा बिफां-लाइफां दा बिफां-लाइफांखौनो जों मा मा बानायनायाव बाहायो होमबा जोंहा गिबियावनो न' लुनायाव जोंनो बिफां लाइफांफोरखौ नांथारगौ आरो दा बिफां लाइफां माने बिफांनि उम बे बिफां बिफां जों दंफांखौ हानानै जेन'बा जों बेनिफ्राय बाथाम थखथा जोङो बेफोरखौ नांगौ आरो नांगौ आरो। दा बाथाम बे थक्थाफोरा मा जेनेबा जों न' लुनायावथ' जों बेखौ जेनेबा बाथाम हिसाबै जोंहा गोजौआव न'आ गोरा जानायनि थाखाय जों बाहायो बेनिखायनो जों नंगौ आरो जोङो सिमेन्टनि बानायोब्लाबो जोंनो जोंनो साथारिं होननाय दङ। जों बेफोरखौ सिमेन्ट लुनो थाखाय जोंङ अ बे बाथामखौनो जोङो फिसा फिसा माबा हानानै जों बेयाव सिमेन्टखौ लुनानै जेनेबा बिदि न' लुनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जोङो बाथाम खौ हाथ'फोरजों बिदिल' बानाया माबाफोरजों जेन'बा बिफां लाइफांफोरजों जों बिदिल' बानाया बिफां लाइफांफोरा जों गोबां रोखोमनि माखासे ओ जोंनि जिउआव बाहायजानाय मुवा बेसाद जों बेखौ बानायो जेरै ओ सौखि बिसिना ओ मा आरो मा होनबावो खोरखि दर्जा मानो बुङोब्ला जोङो दरजाफोरखौथ' जोंनो नांखागौ आरो जों खोरखिफोरखौबो जोङो न'आव एसे स्रां जाथों होननानै जोङो जेन'बा बायह्रानि स्रां दानस्रांआ हाबफैथों होननानै जोङो बे खोरखिफोरखौ बानायो। आरो खोर जोङो बांसिन गोदोनिफ्रायनो जोङो दंफांजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आथिखालनि दिनाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो उम मा होनो ग्लासफोरजों बानायनाय बा दिंग्रिफोरजों बानायनाय जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बांसिन बिफांजों बानायनाय जों बेखौ नुनो मोनोमोन दा बियो उम मा होनो ओ जोङो मिथिंगायावनो गोबां रोखोमनि माखासे ओ मुवा बेसादखौ जों मोनखायो जायजों जों गोबां रोखोमनि जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायना लानो हायो आरो। आरो जोङो मिथिंगायावनो जोंहा गोदोनि दिनाव गोबां रोखोमनि ओ मुलिफोरखौ जों मोनोमोन ओ जायखौ जोङो ओ लोमजाबा साजाबा जोङो मा खालामोमोन जोङो जानानै जोंनि देहा मोदोमखौ एसेबाबो हाग्रा खालामना लायोमोन आरो दा बे मुलिफोरा मा ओ आथिखालाव जोङो बे मुलिफोरखौनो जोङो मोनो मोननाया थेवब्लाबो बे मुलियाव माखासे रासायनारि मुलि होदेरनानै बानायनाय जायो आरो जायनि थाखाय जोंनियाव बे मुलिखौ जायोब्ला जोंनाव एसे एनै माखासे ओ जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम गोल्लैनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बांद्राय रासायनारि मुलि जाहैबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव जोङो माखासे ओ जोंनाव गोहोम खोख्लैनाय जों बेखौ नुनो मोनखागोन आरो दा जोंहा गोदोनि दिनाव मामोन जेन'बा जोङो एसे लोमजाहां साजाहां मोनबा बा एसे लोमजानो नागिरबाबो गगा मोननो नागिरबा जों मा खालामोमोन ओ जोङो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे उम लाइफां हारिनि मुलिफोर जेरै सिब्रु ओ मानि मुनि बिदिनो उसुमै बेफोरखौ जोङो खांनानै मा खालामोमोन खां-खांनानै जों मा खालामोमोन ओ बेखौ जोङो दाउसा फिसाजों जोङो ओंख्रि बिदै फुदुंनानै लोङोमोन। आरो जायनि गेजेरजों जोङो मा जायो जोंनि देहाया थाग्रा मोनोमोन आरो होमबा जोंनो गोलोमस्राव होनानै जोंनि सिंनि लोमजानो ओंखारनायखौ ओ गैया खालामना होयोमोन दा बेफोरो मोनसे जोबोद मोजां ओ जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय लाइफां हारिनि मुलि जायखौ जोङो बाहाय ओ बाहायनानैनो देरबोदों बा आथिखालावबो बाहायो नाथाय आथिखालाव जोङो बांसिन। ओ रासायनारि मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा ओ बेफोरखौ ओ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला जों जोङो मिथिंगायावनो गासिखौबो मोनखाजोबो जायखौ जोङो बाहायनो जोंनि ओ थांनानै थानाय बियो एसेबाबो ओ मोजांसिन जागोन बा जोङो थांना थानायखौ जोङो एसेबाबो समायना खालामनो हागोन जों बेखौ बुंनो हायो। आरो जोङो उम मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनना बुंबावोब्ला ओ जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां जेन'बा सुबुं माहारि बे सुबुं माहारिया जे थांनानै दङ बा जोङो मिथि मिथिंगायावनो जोङो थानाय बिफां लाइफां बे बिफां लाइफाङानो जोंनो अक्सिजेन गेसखौ होगासिनो दा बि मिथिंगायानो जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जों माबोरै थांनानै थागौमोन बा जिब जुनारा माबोरै थांनानै थागौमोन ओ बेखौ जों राव बुंनो हायामोन आरो नाथाय बे फां लाइफाङाबो जों सुबुं गैयाबा थांनानै थानो हाखाया जों सुबुं माने जों बे उम बुहुमाव जेसेनां जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ बिसोर गैयाबानो बिसोरबो थांना थानो हाखायामोन आरो। मानो होन्ना बुङोब्ला बिफां लाइफाङाबो ओ कार्बन डाइ अक्साइडखौ जों जेरै अक्सिजेनखौ हां लायो। बिसोरबो बिदिनो कार्बनडाइ अक्साइदखौ‌ हां लाखायो आरो जायनि थाखाय मा उम जोङो मिथिंगा आरो सुबुं बा आरो जिब जुनार बिसोरो बिसोरनि गेजेराव मोनसे गोख्रों माखासे माबा दं आरो ना मा होनो बिदिखौ जेनेबा नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं। जायखौ जोङो बुंनो हायो दा आं नोंथांनो बिदिनो फोरमायबाय जेन'बा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसाद आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादजों जों मा -मा बानायना लानो हायो? आसा खालामो नोंथां ओ जोङो उननि समाव लोगो मोनफिनगोन दे। दोनसै होमाबा नोंथां औ गोजोन्थों।